बा हो औ खोनायाखै खोनायाखै
खोनाबाय खोनाबाय
मोजांना खबरा? अबाव दं?
आ नै माबायाव जोंनि हारिमु मा माबायाव मावख'आव
दाख्लै बा जुनाव फां लाइफांफोरखौ फांबेसे गायदों मा मा फिफां गायदों ओमफ्राय मोजाङै बेराफोर होदोंना होआखै?
ए आमफ्राय बिफाङाथ' एसे बुरजायानो गायजादों ओ जिनैथासो गायजादों जिनैथाल' नङादां एसे एसे बुरजायानो
हरनायाथ' ब्रैजिबाजिसो हरदोंमोन ओमफ्राय बै सासे ओ सासे फोरोंगिरियाबो जिबासो जिदालसो हरदोंमोन माथो
अ माखासे गायदों ओमफाय माखासेया दोनथ'नाय जादोंमोन आरो गायथ'वाखै
ए माखासे दोनथ'नाय जादों?
औ माखासे दोन-दोन्थ'नाय जादोंमोन
ओरैनो जाहोना मानि थाखाय दोनथ'नाय जाखो? जाहोना मानि थाखाय? दोनथनो दोनथ'नाय जाखो?
माखासे जायगाखौ मोनाखै माने अबेथि अबे सायदथिं गायनो बेखौ हमनो हायाखै माने मोनदाङाखै
जोंनाथ' ओरै खना ब्रै नालाय ओमफ्राय बै खनाजों बेजों गायजायो
गा- गायनायालाय
उम
दोंथ'नाय जादों आरो एसे बुर जायानो दोनथ'नाय जादों दा
आदसा आदसा थिगानो दं दे माबा समा आरो बोथोर लायनानै गायफिनलायबानो जाबाय आरोखि
औ गायफिननांगौ एसे थाबनो गायनांगौ दानो मोजां
औ बे माने अखा हागासिनोना दा गायखांनानै माने बै खाफोरखौ मोनोबा मोजां जायो आरो- खि बां द्राय अखा मोन बानो माने बुस्थुआ मोजां जाखायो आरोखि। दा बेखायनो जोङो अ खौ अखा हायैनि सिगां गायनानै दोनबा ओमालाय अखा मोनबाय थानानै उनाव आराम रोदोमनानै मोजां जागोन बे
औ औ फाय बांद्राय अखा हाबाय थाबाबो हाया गाज्रि जायोना बे गुरै जायो बेयाव बांद्राय दै हाबबाबाबो गाज्रि जायो नामा
ना नोङा आं बै मावाखौ फां गुदियाव एसे हाफोरखौ ओरै जावनानै एससे ओरै हाजो बायदि एसे गोजौ होखानांगौ होमबासो बै गोजौ बासो माने बिफांनि बे अखानि दैया बिफां नांनानै माने ओरै दुद्रुलांबाय थागोन आरोखि। माने बेयाव गुदियाव दै था थाबानो बियो दै थाबाय थाबाय नालाय बांद्राय अफार बारा दै दै मोनबाय बिदि ब्ला माने फुंवा खार साय आरोखि बांद्राय दै मोनबा बेखायनो बांद्राय दैबोनाङा नांनायनि बारा दै खौ नाङा आरोखि।
औ बांद्रायखो होनबाथ बिजिनो गोजौ गोजौ गायनांगोन होनबा‌थ' गायनां सिगोनानो एसे थाबानो
थाब गायनांसिगोन नै थाब गायनांगौ नङाबा गावबो बिदि ओरैनो थाबाय थाबा रानना नाले सायाव प्लास्टिक होनाय नालाय।
औ एसेथाब गायनांगौ उम खमैबो जिबा थासो दंदां जिबा जिबा नैजिथासो दं दां फि फाङा से बुरजियानो थिथा साबा दंदांलै मोनथ थामसो मोन थामसो दं दां।
थिथा साबथ' नैबे लामाया गायजाबावगोनलै फांनैसो
ओ मा दाख्लै गायनाय फांसेया माथो एस से बोरैबासो जाबाय।
बोरैबा जाबाय माने बेलथायबाय दा गन थुवासै ना। गावस्रा गनखौनो थुवा रावबो गन थुवालै सेंग्राफ्राबो बेयावनो सुमफ्रां बिफां दङ मा बैयाव गेजेराव मेर्ला बिफां दं बेफोरखौ गन ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि बेसेबां हायो ख्रिख्रि गनथुना होनांगौ मानो होनना बुङोबा माने बोरमा फावबो जाहाथे बांद्राय मोनजायो दाथ' बोरमा फैथ'नाय नङा र' खिन्थु थेवबाबो थुनांगौ आरो माला बा गारि सालायग्राफोरखौथ' मिथिखायोना सोर अबेजों सालायबोयो एखमबा दस्रा मानसि फैयो जोब फैबाय गारि गिदिर लाना फैगोन गारि लानानै फैबा बेजों ओरै सौजानाय जायोना बियो
उम उम उम मावनांगौ औ बिफांनाबो बै लामायावबो फांसे फांसेद्रायल' जाबायदां गायनाया
उम बे फांसेल' द्राय जादों बे थिथासाबसो गायनांगौ ओ दस्रा बिफां गायजानाय नङा बाव
बुस्थुआ बे फिफां ओ
थिथासाबा माने बांराय दालााय गैया नालाय ओमफाय गोजौ आराम जायो आरोखि बांद्राय दिरद्रायबो जाया बै स्कुलाव दंना फरायसालियाव बैयाव लारि लारिया बेबायदि आरोखि
ओ बुस्थुआ बेै फा-फांसेया थैनायनि खार'ना अन्थाइ गोजाबो जाबायना गायग्राया माने गायग्रा मानसिया हाखौ मोजाङै माबायाखै बियो दैसो ओमफ्राय गनबो गायनाय होना जायासै नालाय आरो अखा हाबाय हाया गुरै जाना नै माबाबाय बे लिमलांबाय
उम
बै फांसेया गायनाया मोजां जादों बे हायाबो बुरजा माबानाय जाबायना आरो गन्दबो गायनाय जाया गनबो दोना होनाय जाबाय
ए उम उम
फांसेल'द्राय जाबाय बेयाव थिथासाबखौ गायबावनांगौ फांनैसो
थिथा साबखौ ना औ थिथा साबखौनांगोन गायनो फिथासाबानो मोजां बिदि लामा जिङावबा
नों दाखालि नों दाखालि खोन्थानाय बायदि सो गायनांगौ बेखौ
ओमफ्राय गाबोन ओ बे गनखौबो नै जा सामफ्रामबो गाबाय गायजोबनांगौ बे नोंलिया इसि इसि इसे इसे इसे गायबाय थाबानो जायो आरोखि माने दिनै दिनै फांनै गाहाम फांनै बिदि गायोबाबो जेबो नोङा ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय गाबोन ओरैनो फुङावबो बै औवा मेरला दंलाबायो जोंनाव औवा फिसा फिसानै बेखौ हास'दो हास'नानै दानखावनानै फारनानै दोना होयो एसबांहायो बिखो माने डिजाइन बानायनो हायो आरोखि बेसेबां समायना बानायगोन एसेबांनो मोजां नुगोन आरोखि जों बे जायगाखौ माव
गाबोन बोथोरा मोजां मावजागोन जेबो नङा
उम दिनै माबाफोर मावदोंमोन
दिनैथ' आं न'आवसो थांदोंमोन दिनै
माखासेया
माखासेया दङमोन दंनाया बिसोर मा मावदों मिथिला बेखौ
उम
न'आव थांदोंमोन आं दिनि एसे खामानि दंमोन नालाय लिंहरबाय थानायखाय थांनाय जादों आरो
बिसोरबो ओरैनो थाबाय थानाय जायो ओरै न' सिगाव थाबाय थायो खामानि मावबानो बै फिसा फिसा सेरजा फिसा फिसाखौ दा बानायबाय थायोबानो रां मोनो आरोखि आं थिनखानाय ओमफाय दाखालैनि दामखौनो होनो मोनाखै आरोखि ना
ए
लाय गाबोन दाख्लैनि रांखौ गाबोन होनानै आरो मावफिनोना मावफिना
बुंबा मावगोनदां औ बुंबा मावगोनदां मानो मावा बेलाय
नोंङा मावनाया मावो ओमफाय थाफाबाय थानांगौ नाआं ओमफ्राय आं थाफायाबानो मावा ओरै आंथ' थाफाबाय थानो हायाना मनथ्रि
ओरै जायोखोमालै माने थाबाय थायाबा एसे गोनो गोथ आन्दायनाय बायदि मोनो माने मावनो खामानिफोरखौ बिदि जायोदा
बेयो थिनखानायब्रा बेखौनो बेखौनो बानायबाय था होनखानाय ओमफाय दा बि बेखौनो बानायबाय थायाखै बेखौ बानाय दाख्लै बानायदोंना गावसोरनो बानायदों दाख्लै माबा जिथामथा ओ जिनै फिथा बानायदों गावसिनि जिनि फिथा बानायदों
ओम
इदिनो सासेयाव नङा सानै दिनै थाराबानो नोंसो सासे मोनसेयाव सो सेजौ बाजि खरै
ओ
सेजौ बाजि खरिबाथ' बुरजा जाहैबावो
बुरजा जायैबावो औ
फिसा फिसासो नालाय गोरलै गोरलैसो
औ सेजौबाबो जागोन नोंथां मोनसेयाव
बि गाहायाव माबा दंना होजायो बेखायनो सेजौ बाजि सेजौ बाजि होदां ओमफाय दा सेजौसो रायलायखादोंमोन ओमफ्राय उनाव हे सेजौ बाजि होनोसै होननानैसो दाबो गावसोर खिन्थु हरबाय आं सासेनो नोंसोर गामिनो
ए औ औ
नोंसोरनि गामिनो हरबाय आं सेजौ बाजि हरै मोनबा बानथामोन बेयो मा बायसासो ओ दथा ना स्निथा बानायदों आरोखि
ए होनोमबालाय टटेल माबाजों साथामजों जिनैथा बानायदो आरो
साथाम नोङा सानै
सानैजों बानाय उम उम
खोथिया फोयाखै
खोथिया दाखालि फोबाय फोनायालाय
बेनिफ्राय
फोजोब्बाय ना जौथवाखै बारा माने माखासे गायबाय गायनाया ओमफ्राय जोंना गाइथ ओरै जौथवाखै माने जोंना इसे लेथ जादों गदाय गदाय स्टिल जाहैबाय माने गा गाया बायदिसोमोन ओमफ्राय उनाव गायो जाफिनलायबाय आरो
उम गायनांगौलै माखौ जानो नङाबालाय गायाबालाय
औ एसे लेट जाबाय आरो बेखायनो न'निनो औ न'निनो
गायनांगौलै एसे लेट जाबाय जेबो नङालै बोथोरालाय नै थायो दासो हाम बेसे गोबाव जाखो फोनाया ए बिसो गोबाव लायोथाय फोजासिमाव
ओ नै नै सप्तासे लायो खोमा
नै सफथाल' लायालै
एसे गोबाव लायोदां होमबा बांद्राय मिथिला माने आं ओ
नै दान नङाबा से खावसे दान
औ से खावसे दानानानै जागोन नै
उम नै नै नै सपथायावथ' माबाल' सो स्नि स्नि स्नि स्नि जिब्रै सान ल'सो जिब्रै सानावलाय बहा जानो जाया जिब्रै सानाव जाया।
जा-जानाय नङाथ' आरो
ए नै से खावसे दान से खावसे दान नोङाबा नै नै दान नांगोन आरो
औ बिदिआनो नांगोन नै दानानै नै दाखौनो हमना ला रो नै दानखौ बारा बुरजा नङा स्नि स्नि बिगा माल'
ओ आदसा स्नि जायो मेल्ला थिखिद दोङो। खिनि गायबावा जोंना बा ल'स बा बिगाल'सो बेनोबा इसे आजोबलायनाया फानलायबावोसो।
ओ ओ जोंनाबो बिदिनो जाजोबनो हाया।
उम उम। साथाम साब्रैल'सो नाय नोंसिना
माबा दं सा साबा जायो
ए सोर सोर?
मामि बाबा थाबाय आइ आ आमफाइ
हे हे हे हे हे हाब आय आफा खौनो बोरै जाखो नोंसोर न'आव बिदिसो होनखायो दा बेखायनो ओम ओमफ्राय सोर दं बिमायं?
नोहो आबै दं
अ बिबै दं
ओम ओमफाय बिफुं थाबाय।
उम उम उम
आ
थिगानो गायनांगौलै जोंहाबा खो होबाय जोंहा हालेव लायबाव बायसो खेबसे। खाराय लायबावबाय।
जोंनाबो खारायबाय खारायनायालाय माने जोंना बुस्थुआ हाया से गोजौ गोजौ दै बारा थानना हा माबाया आरो थाया आरो आरो जोंना मा दंग'बो भेयेना
औ औ
इयो अखानि दैजोंसो गायनाय जायो।
उम औ नोंसिनिथिं बैथिंना ओरै माबाथिं दा बै जों खेबसे माइ गायनाया बेजों
बेजों नङा एखे ओरै माबाजोंसो एकदम ओरै गोजान जोंनिथिं ओरै माबा दङ ओ साहा साइदजों
ए साहा जोंसो
औ एसे माबा जायो
जों खेबसे गायनायजोंसो सानदों
ओ जों जों गामिना लोगोना बिसिनि थिं बिसिनि थिं
उम हम हम आदसा फिनिथिंसो औ बिसिनिबै दंग गैया ने
फिहु गैया।
ए
हेन खस्थ' जायो।
उम खस्थ' जायोना होमबा फैयै फैयै फैबाय जोंहा जोबनायनि लामायाव फैनसै
औ
ओमफ्राय नों दा हरफिन ना दाय हरफिनद आंनावलाय?
दानो हरफिनसै दायो हरफिनसै।
दायो हरफिनसै दे होमबा दायो न'आव थांबा आराम रायलाय फिनसैलाय मेरला सम दं दे होमबा दे।